औ आंबो खोनाबाय नोंथां।
गिबियावनो नोंथांनो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासि हरग्रोनाय जाबाय नोंथा
नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
नोंथांनो फन हरनायनि जाहोनानो जादोंमोन जोंहा माखासे जोंनि रोंगौथिखौ सोद ओ रायज्लायनाय। आं नों नों रोङिखौ आं नोंनो फोरोंनाय आं रोङिखौ नोंनो फोरोंनाय नोंथां। बेबायदिनो जोंहा जिउ खुंनाय आं नोंथांनो फोरोंनो सानदोंमोन नों थां अमा फिसिनायनि बारै फोरोंजागोन ना नोंथां?
औ जागोन दे नोंथां फोरोंजागोन।
अह बिदिब्ला आङो नों
बिदिब्ला आंयो नोंथांनो औ जागोन दे नोंथां।
थिहि अमा फिसिनाय आरो नोंथां जोंहा अमा फिसिनोब्ला जोंहा अमाया गोबां रोखोमनि दङ आरो नोंथां एबा गोबां जातनि दङ आरो। नोंथाङा अबे अमाखौ फिसिगोन नोंथांनि सायावनो। बुंनो थाङोब्ला जोंहा अमाया दङ अमा थावख्रि। आरो जोंहा अमा दिसि आरो बेनि उनाव जोंहा अमा गुफुर होनो आरो नोंथां। नोंथाङा बे मोनथामनि मादाव नोंथाङा जिखुनु मोनसे फिसियोब्ला मोजां जायो आरो नोंथां आ बेबायदिनो नोंथाङा बांसिन एबा गोबां बिबांनि लाब मोननोब्ला एबा खस्थ'आं खस्थ'खौ खम लानोब्ला नोंथाङा अमा देसिखौ आ फिसियोब्ला साबसिन जायो आरो नोंथां। अमाबो दिस दा जानायावबो साबसिन आरो दामाबो बेना बांसिन आरो नोंथां। जिखुनु फिसिनाया नोंनि सायावसै नाथाय मा होनो बेखौ फिनायनि खान्थि आदब एबा खायदा इफोर गासिबो एखेयानो नोंथां जोंहा बियाव इसेबो जोंहा मा फारागथि गैया। गिबियावनो नोंहा अमा लायैनि सिगांनो नोंहा अमा फिनोब्ला नोंनो मा खालामग्रोनांगोन होनब्ला नोंहा आ अमा थाग्रा गन्द्रा बानायग्रोनांगोन आरो नोंथां। अमा गन्द्राखौ नोंथाङा मोजाङै बानायनानै लाग्रोनांगोन आरो जाहाथे अमाया मा ओ गनानै खारलाङा आरो आरो जोंहा मा माखासे बेदर जाग्रा जिब जुनार थायो आरो नोंथां जेरै बुंनो थाङोब्ला सैमा। सैमायाबो माब्लाबा माब्लाबा अरथारो बेनि उनावहाय दङ सियाल। बिसोरबो मालाबा समाव हर गेजेरनि समाव फैयोब्ला अमा फिसाखौ एबा अमाखौ लानानै थाङो। मोनसे नोजोर होथावना बाथ्राया जाबाय नोंथां जोंहा बै अमाखौ जोंहा पाब्लिक थाग्रा एरिया एबा सुबुं थाग्रा न' खाथियाव जोंहा लुनो मोना आरो नोंथां। अमा फार्मुलुखखौ लुयोब्ला जोंहा मा जोबोर गेसाव मोनामो आरो। बिनि थाखायनो बेखौ गोजान जायगायावसो लुनांगौ जायो आरो। जाय जायगान थिंजाय मा सुबुं अनजिमाफोरनि न' गैया आरो नोंथां। नोंथाङा बै जायगाखौसो बासिनानै लानांगोन एबा सायख'नानै लानांगोन। बिनि उनावथ' नोंथाङा न' लुनानै होखांबाय नङा होमबा? बे न' लुनायाबो ओरैबायदि जानांगोन नोंथां। जेब्ला नोंथाङा अमाखौ सु अमानि खिखौ सुयो बे अमानि खिया सुगार जानानै मोनसे जायगायाव मा जमा थाहैनांगोन आरो नोंथां। आ बिदिब्ला नोंथाङा न' बानायनायखौ फोजोब
फानायनायखौ फोजोब नांगौ
बेनि उनाव नोंथाङा अमाखौ लाबोनांगोन आरो नोंथां बे अमा फिसाया
बे अमा फिसाया मासेयाव बै
जि द' एबस्नि रांनि गेजेराव मोननो हागोन आरो नोंथां बे अमा फिसाखौ नोंथाङा बिदिब्ला अमा फिसाखौ लाबोदो अमा फिसाजोखौ लाबोनायजों लोगोसे नोंथाङा माखासे अमानि जाग्रा आदार आरो भिटामिनफोरखौ लाबोफानांगोन आरो नोंथां। अमा जाग्रा खौ दाना बुंनाय जायो आरो नोंथां बेखौ जोंहा हाथाय बाजाराव जेब्लायबो मोनबाय थायो।
जेब्लायबो मोनबाय थायो।
बे गुन्दै अफ्रि बेफोरबायदिखौ जोंहा जों जेब्लायबो मोनबाय थाया आरो सोरबा सुबुङा माइ सौ
सोरबा सुबुङा माइ सौनांगौवासो जोंहा
गुन्दैखौ मोननाय जायो आरो बेनि थाखायनो जोंहा जेब्लायबो अमा जाग्रा आर्दार दानाखौ नोंथाङा थियार खालामनानै दोनबाय थाखानांगोन आरो नोंथां बेनि उनावहाय नोंथाङा अमाखौ जेबब्लाायबो आदार होनांगोन आरो फुङाव खनसे सानसेयाव खनसे आरो बेलासिआव खनसे
खथियाव खनसे बेलासियाव
बेबायदिनो अमाया जेब्ला देरो अब्ला मा जायो?
अब्ला मा जायो
अमाया जोद गरम सानसु थिर समाव गोलोम बोथोरनि समाव मा बिबा होख्रावबाय थायो आरो नोंथां गरमनि थाखायनो गरम सो खैज'खालामनो हाया बेनि थाखायनो नोंथाङा मा खालामनांगोन होनोब्ला अमा लाग्रा जायगायावबो फेन होना होनांगोन आरो नोंथां जाहाथे अमाया जेब्ला गरम जायो नोंथाङा दा खालामनांगोन ओ बेजों लोगोसे नोंथाङा समाव नोंथाङा मा
बेजों लोगोसेनो जोंना
ओ बेबायदिनो नोंथाङा जोबोद जोथोन लाबाय थानांगोन आरो बेनि उनावहाय अमाखौ माब्लाबा माब्लाबा माखासे बेरामफोरा नाख्रेबनाय जायो आरो नोंथां बिजेब्ला बे बेरामा नाख्रेबो अब्ला नोंथाङा बै बेमारनिफ्रायनो सिगांनो नोंथाङा साखाफारा जागोन खानांगोन आरो बुंनो थाङोब्ला नोंथाङा अमा आदार होनो फैयोब्ला नोंथाङा माखासे जुथा आरो रेन कट गाननानै फैनांगोन आरो बै फैनाय समावनो नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ सेनिटाइस खालामनानै फैनांगोन आरो नोंथां
गाइस खालामनानै फैनांगोन
नोंथांनि अमा बेदर जानानै फैनायनिफ्राय नोंथांनि जों जाहाथे बै सुइम फ्लु आरो आफ्रिकान फ्लुफ्रा फैफाया आरो नोंथांनि अमाफोरा बेमार जानानै जाहाथे थैनानै थांङा आरो नोंथां बेनि थाखायनो अमाफोरखौ रैखाथि होनो थाखायनो नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ सेनिटाइस खालामनानै फैनांगोन आरो नोंथां बेयो मोनसे जोबोर नोजोर होथावना बाथ्रा बेनि उनावहाय नोंथाङा ओ अमा फ्राय माब्लाबा माब्लाबा बेमार जायो।
माब्लाबा बेमार जायोब्ला जेब्लायबो नोंथाङा बेखौ सावस्रि
जिब जुनारफोरनि सावस्रि बिफाननो नोंथाङा देखायबाय थानांगोन आरो एबा बिसोरखौ लेंंहरबाय थानांगोन बेबायदिनो नों नोंथाङा अमाखौ मोननो हागोन ओ गु दान एबा जिनै दाननि गेजेरावनो नोंथाङा अमाखौ मोननो हागोन आरो नोंथां ओ नोंथाङा बेखौ लाबोदोंमोन अमाखौ द' रोजा राङाव ओ बेबायदिनो मासे अमानो ओ आदार जाहोनायाव थाङो ओ बा रां बाजि बा रोजा रां एबा द' रोजा रांखौनो थांनाय जायो आरो नोंथां ओ बेनि उनावहाय नोंथाङा
बै अमाखौ फानोब्ला
ओ नैजि नैजिबा रां बिनि गेजेराव मोनो आरो नोंथां माब्लाबा माब्लाबा थामजि रोजा रांखौनो मोनो बेनोसै नोंथां आंनि आंनि अमा फिसिनायनि आदबा बिदिब्ला नोंथाङाबो नोंथांनि रोंगौथिखौ फोरमायदो नोंथां।
औ जागोन नोंथां ओ अब्ला आंबो नों नोंथांनि जि बायदिनो जि नोंथाङा अमा फिलांबाय बेबायदिनो आंबो ओ माखासे जुनादफोर बा जि- जिबिफोर फिसिनायनि बागै सुंद'यै फोरमायलांसै आरो आङो नोंथांनो जि ओ ओम मोसौआ मोसौ फिसिनाय बेनि बागै नोंथांनो फोरमायलांसै आरो जोङो मोसौखौ माबायदि फिसिनांगौ बा मोसौ बाथोनखौ जोङो माबायदि खालामनो नांगौ बेफोरनि बागै आङो सुंद'यै फोरमायलांसै आरो नोंथां ओ जोङो मोसौखौ फिसिनो थाखाय गिबियाव नोंथाङा मोजां गलि लुनानै लानो नांगोन आरो नोंथां ओ जाहाथे ओम बै गलियाव नोंथाङा मोसौ मोसौखौ गोबाव समनि थाखाय दोननो हायो। बेनि थाखाय नोंथाङा गलिखौ मोजां लुना लाग्रोनांगोन आरो गलिखौ ओरैबायदि लुनांगोन जि गलिया नोंनिया एसे ओम गोजौ जायो बा नोंथाङा बे गलिखौ बानायनायाव हाखौ मोजाङै ओ सांग्राङै खोनानै लायो आरो जाहाथे जेब्ला मोसौआ हासुयो बा माबाफोर जेनेबा दैफोर गोलैयो अब्ला नोंथाङा जि गलि लुदों बे गलियाव जाहाथे दैया जमा जाना लाया थायालासिनो ओ दलहा फारसे बोहैलांनो हानाय बायदि नोंथाङा गोजौ खालामनांगोन आरो नोंथां ओम बिदिनो जोङो जेब्ला नोंथाङा मोसौ खौ लाजेनो अब्ला नोंथाङा गिबियाव मोसौखौ बांद्राय फिसानिफ्राय फिनो नाङा आरो फार्स्ट लाबोजेननायाव नोंथाङा एसे देरखानाय जो- ख्लि मोसौखौ फिसियोब्ला मोजां जायो। मानोना जोंहा ओ बांद्राय गोरलैयाव लाबोयोब्ला नोंहा गोबाव सम थाङो आरो फिनायावनो जेराव जोंहा समा गोबां लस जायो आरो जोङो जोलैखौ थाब बारायहोनो हाया। बेखायनो जोङो एसे देरखानाय बा जोख्लिखौ लाबोयोब्ला मोजां ओ मानोना जोङो बिदि देरखानाय जोख्लि लाब्लोयोब्ला जोंहा खम समनि गेजेरावनो जोङो जोलै बारायहोनो हायो आरो नोंथां। ओ बिदिनो नोंथाङा ब्ला फार्स्ट गिबि लाजेननायाव नोंथाङा जुदि गिदिर बाथोर खालामनो सानदोंब्ला नोंथाङा गिबियावनो ओरैनो ओ जिबा बा नैजिथा मोसौखौ लाग्रोदो बेनिफ्राय नों- थाङा बे मोसौखौ गाय गोजा लानो नांगोन आरो नोंथां। ओरैनोथ' जोंहा हालुवा बा दामब्रा नांगौ जायो नालाय दामब्रायाथ' ओरैनो जोंहा सारोन ओमफ्राय बियो गिदिंबायानो थाखायो जेराव सारान थायो। ओ बिदिनो जोङो नैजि बा जिबाथा लादो बेनिफ्राय नोंथाङा बै मोसौखौ गुमनो बा ओ सामलायनो थाखाय थाखाय सासे मानसि ओ लादो आरो लावखार बेनिफ्राय नों- नोंथांनि जि बाथोन बियो हाग्रा खाथि जायोब्ला मोजां जायो आरो नोंथां। जाहाथे नोंथाङा जि मोसौ बेखौ नोंथाङा हाग्रायाव होनानै लांनो हायो गांसो जाहोहैनो हायो आरो नोंथां ओ नोंथाङा हाग्रा खाथिनिब्ला जोबोद ओ मुलाम्फा जायो आरो जेरै जोङो फुङाव होलांदो बेनिफ्राय बेलासिब्ला नोंथाङा ग्रोब गलि फारसे होबोफिनदो। ओ बिदि जों खालामनो हायो आरो नोंथां। ओ बिदिनो जोङो ओम नोंथाङा जि ओम मोसौ जारसि लायोब्ला एसे जोङो खस्थ'खौ बारा मोननांगौ जायो आरो। ओ मोसौ जारसिखौ जोंहा जोबोद ओ जोथोन लानांगौ जायो जेरै जोङो मोसौ जारसिखौ सानदुंङाव बहननो हाया। ओ बेखौ सामलायनाया जोबोद खस्थ' जेरै जोङो ओ गांसो हानानै होबाय थानांगौ दाना होबाय थानांगौ। ओ बिदिनो आरो बियो जायगायावनो खिसोमो हासु सोमो। बिदि ओम लेथ्रा जोबोद ओ जायगाफ्राबो लेथ्रा जायो आरो नोंथाङा बेखौ ओ बांद्राय खस्थ' जोथोन लानांगौ जायो आरो नोंथां बेखायनो जोङो लकेल मोसौखौनो बुरजा बिबांनि लायोब्ला मोजां जायो ओम जेराव जोङो मुलाम्फायाबो बांसिन जायो जेरै जोङो ओम जि ओ बोथोर मोनसेयावनो जोंहा मोसौफ्रा गोबां जोलै बारायहोयो ओ नालाय बेफोरनिफ्राय जोङो बे फिसाफोरखौ
ओम फाननानै रांबो आरजिनो हायो जेरै जोङो ओ दामब्रा फिसा जायोब्ला जोङो बै दामब्रा फिसाखौ बोसोरनै बोसोरथाम फिसिनानै नोंथाङा आरामसे ओ फालांगि खालामनो हागोन आरो नोंथां। ओ बेनिफ्राय जोंहा बिदि हालुवा गिदिर खालामनानै फाननो हायोब्लाथ' जरायाव जोंङो द'जि रोजा बाजि रोजा मोनो आरो नोंथां मोसौखौ। ओ बिदिनो जोंङो ओ ओम जि मोसौ बिनिफ्राय जोंङो गाइखेरबो फाननानै गोबां रां आरजिनो हायो आरो नोंथां। जुदि नोंथांङा मोओ ओ बुरजा मोसौनि बिगोमाब्ला नोंथांङा ओ ओम बुरजा ओ गाइखेर सोरजिनो हायोब्ला नोंथांनि न'खरावनो थांनानै माखासे गाइखेर बेफारिफ्रा गाइखेरखौ नागिरनानै लानानै फैगोन आरो नों नोंथां नोंथांङा बेखौ बाजारफोराव फानथिंलायनो गोनांथि जानाय नंङा ओ ओम आरो जि नोंथांङा ओ बे गाइखेरजोंनो न'आव पनिरफोर बानायनानै आरो नोंथांङा पनिरनिबो ओ जोंङो फालांगि खालामनो हायो आरो नोंथां जोंहा जोबोद मुलाम्फा जायो। ओ मोसौनिफ्राय गाइखेर बा मोसौखौ फाननानैबो आरो पनिर बानायनानैबो बिदिनो आरो जे ओम नोंथां मिथिखागौ जानांगौ जे मोसौनि खि बे जोबोद मोजां हासार जायो होननानै, ओम गोबोर हासारा ओम जि गोबोर गोबोर हासार बेखौबो जों ओम बेफार फालांगि खालामनो हायो आरो नोंथां। जोंहा गोबां जि डिमान्ड दंङ गोबोरखि हासाराबो जायखौ जोंङो ओ ओम ओ गोबांङानो मिथिया जानांगौ जे साफात जि साहा आबादनि थाखाय जोंहा मोसौनि जि ओ हासार बा मोसौ खिनि हासार बे जोबोद ओ ओ गोजौ बिबांनि ओ मुलाम्फा गोनां आरो। साहा आबादनि थाखाय बेखायनो जोंङो साहा आबादफोराव जि मोसौनि गोबोर बि बेखौ गोबां साहा आबादनि बिगोमाफोरा ओ बायनानै लांफैनायखौ जोंङो नुनो मोनो आरो नोंथां। जोंङो बेफोरजोंबो गोबां रां आरजिनो हायो जोंहा जोबोद मुलाम्फा जायो आरो मोसौनिफ्रायबो। ओ खिनिफ्राय लानानै जोंङो गाइखेर बायदिसिना ओ जोंङो रां आरजिनो हायो आरोना।